हेलौ औ खोनादों नोंथां।
हेल औ।
खोनादों खोनादों।
एसे स्ल' फैदों नोंथांनि माथ थोआ क्लियार फैयाखै नेट
उ हेलौ फैयाखय? हेलौ
हेलौ फैगासिनो माथोआ
औ खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय खोनाबाय
मा खालामदों नोंथां?
दा दोंथ'यो ओरैनो बरतमान जिरायनानै
आंबो बिदिनो लामायाव एसे बेरायना दं
औ
ओ नोंथां गरमफोरा माबायदि सलिगासिनो?
गरमाथ दा बहुद बुरजायानो होगासिनो बुहुद माने गरमथार गरमा बारा होगासिनो आरोना
उम उम
अखाबो गैया नालाय
उम
उम
उम बिदिनो नोंथां माइसाय गायबायबा?
माइ गाय बाय औ
उम अबेनिमोन नोंथां?
आं कुमारिकाटा
उम उम कुमारिखाटा
औ तामुलपुर डिस्ट्रिक तामुलपुर गोलैयो जोंना
औ औ
नोंथाङालाय अबेनि
आंबो नै थामुलफुरनिनो
तामुलपुर मान तामुलपुर माने मा जाया तामुलपुर डिसट्रिकआ थ' तामुलपुर ना तामुलपुरावनो खानो थांनिया
जोङा तामुलफुराव नोखा
औ
हुम बिदिनो नोंथां न'फोराव माबायदि सलिगासिनो
न'आव दोंथ'यो दा
उम गायनाय फुनाय जोब्बायबा?
औ जोबथ'बाय दा एसे दंबावो आरो ना खोथिया थलिफोर आरिया नोंथांमोनलाय
बिदिनो जोंफोरनाबो दासो गायहांदों आरोना दो एसे अखानिबो प्रब ब्लेेन दंमोन नालाय अख अखाबो हायाखैमोन बेनिखायनो एसे दासो गाय होलांदो
उम उम
जोबाखै जोबथारनाय नङा आमथिनि उनावसो जोबगोन नामा उम बिदिनो नोंथां नोंथाङा बंफां लाइफां गायनानै मोजां मोनो ना मोना
औ मोनो मोनो
मोनोना
औ
थाय जानानै
औ
ओम नोंथाङा मा फिथाइ जानानै बांसिन साबसिन मोनो
आङो बांसिन बुंनो थाङोबाथाय दा गरम बोथोर नालाय
उम
ओरैनो आनार्सखौ मोजां मोनो आरोना
उम उम उम
ओमफ्राय नोंथाङालाय
आंथ' बिदिनो ओ आंनि जानो लागायाथ' बे ओम दा गरम बोथोर नालाय थाइजौदो बिनिफ्राय बे आंगुरखौ जानानै एसे मोजां मोनो आरो आंनि फेभरेटआ बयनाबो मोनसे मोनसे सयस थायो नालाय
औं औ
बिनोमोन आरो सयसा
थिगानो थिगानो आचसा
नोंथांमोननाव गय बागान थालिर बागान बिदि माबाफोर दं नामा
औ जोंनियाथ' माने कुमरिकाता साइदजों ओरै बांसिनानो न'खर न'खराव
उम
गय बागान बिदिनो थालिर बागान
आरो
आनारस मोनो बिदि
आनारस
औ औ
उम
ओमफ्राय नोंथांमोन नालाय
जोंनावबो बिदिनो आं गय गय दंफां गायनायानो बिगासेसो जाफ्रामगोनदां। बिगासेयानो दं उम। ओमफ्राय थालिर बागान दं। ओमफ्राय थाइ नि दं एसे।
औ।
बेनोसै।
औ।
नोंथां गयफोरखौ बिदि उम फाननानै मुलाम्फा बेसेसो मोनो आरो?
बे माने आंना गय बागाना दुइ बि गा दं आरोना।
उम दुइ बिगा।
औ।
अ।
गोबां ओमफ्राय एक बिगायाथ' एसे बुरजायानो जायोना हाया।
बुजा जायो थ' र'।
औ आरो बिदिनो एक बिगायाव गयखौ आंना एसे मोजां जायोबाथाय फिथाइआ ओरैनो ओइडटि थावजेनसो फैयो आरोना आंनिया। माने खेबसे फानगासेयाव आरोना। औ औ ओमफ्राय आंनाया दुइ बिगा दोङो नालाय।
उम उम।
बिदिनो अवान सिक्सटि लेखफोर मोनो आरोना आङो।
आतसा आतसा मोजाङानो सन।
ओमफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर आनारसबो दं नालाय। औ दाथ' आनारस इनि सिजोन नालाय
नंगौ नंगौ।
फायखारिफोरनो हरगासिनो।
आतसा। बिदि ओ बे आनारसनि दामफोरा मा बायदि?
आनारसनि दामाथ' दा एसे दा गरमनि सिजोनलाय दा सिजोनखा नालाय आनारसनिया ओमफ्राय बे आनारस थाइसेयाव ओरैनो माने फाइखारि सिस्टेम हरो नालाय आंनिया एसे खम गोलैहैयो आरोना।
आतसा आतसा।
ओरैनो फाननाय बेफारिफोरा थाइसेयाव आनारस थाइसेयाव एक्स बियो आरोना।
उ उम। गिदिर गिदिर थाइ गिदिर जादनि आरोना आनारसआ।
औ एसे गिदिर जादनिनो माने आंनिया बे हाइब्रिदसो नालाय।
उम।
बिदिनो जों आंबो बिदिनो गय दंफांनिफ्राय एसे मोनसाबो आरो बिदिनो गाव नां खस्थ खालामनानै माबानाय नालाय बिदिनो मोनसाबो एसे।
औ औ।
गय दाम थांबालाय बुरजा मोनो। दाम थाङाबा एसे खम मोनो आरो।
थांनिया बेसे होनदो गय बागाननि
आंनियालाय बिगासेमोन गय बागाना।
अ ओमफ्राय ओरैनो थालिर आलि गाया नामा?
थालिर दं थालिरा देर बिगासो जागोन नामा देर बि दं उम हायिर दं थाइजौ दं। थायजौ
औ जेनेबा थालिरखौफोरखौ खेबसे। फाननायाव बेसेबांसो फैयो ओमफ्राय।
बिदि आं देर बिगानि थालिरखौ फानबाना। बिदिनो फैयो आंना नाइनटि फाइभ थावजेन गाहाम फैयो आरो ना देर बिघानि थालिर फानबाथाय।
औ।
नाथाय बे थालिरा मोजां जानांगौ आरो मोजां जायाबाथाय एसे खम जायो मालाबा। थावजेेन बिदिबो फैयो।
अ अ। औ नोंथाङा माने माबायदि हरो? फायखारि सिस्टेमाव हरो ना? गावनो नोंथाङानो फानहैयो?
आं इदि फाना फायखारिनो हर फायखारि फैयो। लांनो। अर्डार होबा। थाय जेरै फैयो बेबायदिनो फैनानै लाना थाङो आरो।
औ आतसा आतसा।
बिदिनो टक सिस्टेमसो फानो नालाय। स' दुइस' बिदि होयो आरो।
औ
उम बिदां नायनानै
औ ओरैनो नोंथाङा मा मा थालिर गाइयो?
बिदिनो आं गायनायाथ' सिनि साम्फा बिनिफाय बे जाहादि थालिर दं बि मोननैखौनो गाइयो आरो आं। बाखि थाालिर आथ' बिदि दाम गैया नालाय। होम। बे मोननैखौनो गाइयो। बिदिनो न'खर सालायगासि नो
आतसा आतसा थिगानो।
बिदिनो डिफेन्स लाइनफोरावबो माबा बा गैया नालाय। रावबो बिदि न'निफोराबो मावनाय गैया। निजेबो माववाखै नालाय। बेनिखायनो बेफोर बिजनेसावनो एसे मोनो आरो।
आमफ्राय दा नोंथांनि एजआ बेसेसो जाखो?
आंनि इयार साना
औ
आंनि इयार्सआ थ' दा जाबाय थारटिटु जाबाय।
औ
नोंथांनियालाय?
आंनियाबो बिदिनो थारटिथ' जाद्रायाखै।
उ उ
टुइन्टि फाइभ प्लास जाबाय आरो ना।
टुइन्टि फाइभ प्लास। मोजांआनो। औ
उ ओमफ्राय नों दाथ' दा थार्टि प्लास जाबाय नालाय।
उ थार्टि टुआनो जाबाय।
ओमफ्राय दिफेन्स लाइनफोरनि जेबो एप्लाइ खालामाखै नामा?
दिफेन्स लाइननि आगोलाव खालामदोंमोन ओमफ्राय जायिनि थाखाय नै नेक्स्ट ओ एबार लास्ट मोनसे खालामदोंमोन पुलिसनि डिफेन्सआव।
उम।
बेखौ एप्लााय खालामदोंमोन।
औ।
लास खोनसे होना नायनोसै होननानै
औ।
बिनो मा जायो दा खालामदोंबा।
आंबो खालामदों ओमफ्राय बिद बि बिजनेसावबो एस एसे बिजनेस खालामगासिनो ओमफ्राय बिदिनो एप्लाय सेफ्लाय खालामगासिनो। माने आङो आंबो थारटिफोरा लास लासो खालामोन ओमफ्राय थारटि प्लास जाबाथाय आंबो बेखौ डिफेन लइन्सखौ गारनांसिगोन।
उम उम नंगो। नंगो
दा दिफेन्स लाइन्सखौल' नायबाय थाबाबो जाया नालाय।
जाया थर'।
बिजनेसावबो एसे गोसो होनांगोन। हम।
बेनोसै बेफोरखौनो खालामना जानांगोन आरो माथनाव।
औ।
हम। आंबो बिनिखायनो ओम।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोना फेमिलियाव सोर सोर दङ?
फेमिलियाव जोङा ना? जोंहा आइ दं आफ आफा दं ओमफ्राय आबै सासे दं।
औ आत्सा थिगानो थिगानो। जोंनिया दाथ' बाबा दङ आं दङ ओमफ्राय आइ। ओमफ्राय बिनानाव सा
आदसा बिनानावा फरायगासिनो। दंबा।
फास्त इयार माबाया। ना।
उम उम ।
आदसा मोजां होमबा गोजोन्थों नोंथां ।
औ दे गोजोन्थों ।